खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों।
नोंथांजों आं दसे सम ओ माखासे जोंनि बर' राव बा बाथ्राफाव बिनि सायाव फंनैसो रायलायनो साननानै आं फन खालामनाय जादोंमोन नोंथांखौ। नोंथांनि बादिब्ला बाथ्रा फावनि जोंनि गेजेराव माने बा बाथ्रा भावा माबाददि ओ माखौ बुङो आरो बिनि माखासे बाथ्रा फावखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै खोन्थायोबब्ला मोजां जागौ।
औ खोब मोजां जादों नोंथांनि कल खालामबाय आरो सोंथि दा बेनि सायावनो आं नोंथां सावरायनो ओ नागिरनाय लेखा
औ
बे बाथ्रा फावनि सायाव आङो नोंथां खावलायनाय बायदि आङो ओ आंनि मोनदांथिनिफ्राय आङो बाथ्रा बुंनो सिगांबाय। ओ गिबिथाराव बाथ्रा फाव बाथ्रा भावा माखौ बुङो नङा होमबा।
औ औ
आ बाथ्रा फावा आ बयनिबो हारियाव मोनफा मोनफा बे बाथ्रा फावा हाबनानै थायो। बयबो हारियानो गावनि रावाव मोनफा मोनफा बाथ्रा भाव दं। माने बाथ्रा फाव दंबा बाथ्रा भाव थायो दा मुगानि उनाव मु गा बै बाथ्रा भावखौ जोंहा खुगाजों खुगा जोङो दैखांनानै लाबोनाय बा खुगाजों खुगा जोङो बाथ्रा भावखौ फोथांनानै लाबोनाय गोदो गोदाय आजै आजै समनिफ्रायनो जोंहा बै बाथ्रा भावा जोंनि गेजेराव सोलियो
औ।
बेबायदि बाथ्रा भाव रायज्लायग्रा मानसिखौ गोरों गोरा होननानै जोंनि समाजाव गोदोनिफ्राय बुंबोयो। जाय सुबुङा ओ जाय मानसिया बाथ्रा बाव रायलायो बेबायदि मानसिखौ जोंनि समाजाव गोरों गोरा होननानै रुजुनाय जोंनि बै समाजाव दङमोन आरो दिनैनि दिनैनि समावबो जोङो गोबांथार गोरों गोरा सुबुंफोरनिफ्राय जोङो बे बाथ्रा माव रायलायनायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ।
दा जेयानो जाया आङो बाथ्रा भावनि सायाव बेबायदि औ हाबसोआलासिनो मोननैसो बाथ्रा भावनि बिदिन्थि आं होनो सानदों। बा बाथ्रा भाव बाथ्रा बावनि सायावनो ओ जों जेनेबा मा माबे मोनसे सोदोबखौ मा बाथ्रा भावखौ जों बाहायो आं बिनि सायाव ओ खेंफथि होनो सानदों गिबियाव आं बुंनो सानदों जे सिखा गोदाना सानथाम आरो हिनजाव गोदाना दानथाम। बे बाथ्रा औ सिखा गोदाना सानथाम आरो हिनजाव गोदाना दानथाम दा बे बाथ्रायाव गोबांथार ओंथि गोनां बाथ्रा हाबसोनानै दङ। सिखा गोदानखौ बा हिनजाव गोदानखौ सिखा गोदानजों मानि थाखाय रुजुदों दा बेयावहाय जोंहा मोनसे गोनां बाथ्रा हाबसोनानै दङ। सिखा गोदाना जेरै बाय गोदानावहाय बाय गोदाननि सानथामनि सानथामससो सोय समावहाय जेरैबायदि दाहा दाहा गोबौ दा थिग बेबायदिनो हिनजाव गोदानाबो हिनजाव गोदानाबो हाबा जानायनि दानथामसेहालागै बिनि आखल आखु मावनाय दांनाय साननाय हनाय गासिबो दाहा दाहा जायो। सिखाया जेरै गोबौ हिनजाव गोदाननि साननाय हनायफ्राबो दानथामनि गेजेरावहाय दाहा दाहा जायो दा बै हिनजाव गोदानखौ जोंनि ओनसो - - सोलनि बा न'खरनि माखासे सुबुंफोरा बिदिन्थि नायनो थाखाय बै बाथ्रा भावखौ बाहायो ओ सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम होनलायनाय मोनसे बाथ्रा जों रुजुनानै जोंनि समाजाव गोबांथार आजै आजौ समनिफ्राय जों सावरायबोनाय नुनो मोनो। दा बिनिफ्राय दा बे सिखा गोदाना सानथाम आरो हिनजाव गोदाना दानथाम बे थांबाय दा बेनि उनाव ओ जोंनि समाजाव गोबां थार बेबायदि दंबावो दा आङो थुरि नुब्लाबा थिगारो नङा होमबा थुरि नुब्ला बाथिगारो बिनि सायाव आङो ओ खेंफोरथि होबावनो सानदों। जाय थुरिबारियावहाय थुरि होंगो दोंगो थायो बे मानसियाव बे बे थुरि बारियाव बयबो थुरि हानो थाखाय गोसो जायो नङा होमबा।
औ नंगौ नंगौ
जाय थुरि बारियाव बां-बांसिन थुरि थायो बेयावहाय थुरि हानो थाङो आरो थुरिजों लोगोसे थुरिखौ बाननानै लांनो थाखाय गंफा गंफा बाथि लांबोयो बाथि लानानै थांफायो। दा बै थुरि नुब्ला बाथि गारो होननाय बाथ्राजों जोंहा गोथौ सासे जुलि जागोन जानो बैसो जानाय आइजो बा सिख्ला थानाय न'खरावहाय बै सिख्लानि न'खर आरो हौवानि न'खर मोनसे ओ थारमानि बाद जुलि जानो गोनां न'खरावहाय थांनानै बेफोरबायादि बाथ्रा जोङो संहैनायखौ जों बे बाथ्रा भावनि गेजेराव हमदांनो हायो। जेरै थुरिबारियावहाय थुरि हानो थाखाय जों बाथि लांफायो आरो थुरिखौ हाखांनानै जों बाथियाव लाबोयो। थिग बेफोरबायदिनो सोरबा बा सोरनिबा गामि ओनसोलाव जुलि जाहांहां फिसा हिनजाव दङब्ला
औ
बै बैनि गुमुर संनो थाखाय बैखौ ओ जुलि जानो गोनां हौवानि न'खरा बा हौवानि गारजेनफोरा नायनो थाङो दा बेयावहायनो जोङो बेबायदि बाथ्रा भावखौ बाहायनाय जायो। आरो औ जुलि जाहांहां औ जुलि जाहांहां आायजो थानाय न'खराव बेबायदिनो थुरि नुब्ला बाथि गारो होननाय बाथ्राखौ बाहायनानै जोङो गोदो गोदायनिफ्राय ओ बेबायदि बाथ्राखौ जों बाहायबोनाय नुयो दा गोबांथार बाथ्रा दङमोन।
आरो आं आं फंनैसो आं फंनैसो बुंबावनोसै नामा ओ जों जोंनि गेजेराव ओ जोंनि गेजेराव आरो मोनसे खोथाखौ बुं सोलाय जे ओंखारनाय खानस्रिया हाबनो रोङा।
औ नंगौ नंगौ
बाथ्रा फाव नङा होनबा दा थिग बे बाथ्राजों जेरै ओंखारनाय खानस्रि आं हाबफिननो रोङा थिग बे बाथ्रा फावनि गेजेरजों जों माने जोंनि समाजाव बेखौनो फोरमायो दि ओ जों जिखुनु जा माने खोथा बुं बानसावलाबाया माने जोंनिफ्राय ओंखारनाय राव बा जोंनिफ्राय जि ओंखारनाय सोदोब बेफोरो माब्लाबाबो माने ओ हाबफिननो हाया माने जों खेबसे बुंखां ओ जों खेबसे बुंखांबाथाय बियो गुबुना खोनाबाय आरो गुबुना खोनानाय लोगो लोगो ओ आरो गुबुननो सोरबा सासेनो खोन्थाबावबाय। थिग बेबादिनो ओ ओ गोमोरनानै थाया। मोनसे सासेनिफ्राय सासे ओमफ्राय नाथाय ओ खोनानाय बाथ्राफ्रा माखासे जोंनि खोनानाय बाथ्राफ्रा अराय माने सैथो जानो हाया। एखमबा समाव ओरैबायाददि जायो जे आं माबा मोनसे बुंदोंमोन ओमफ्राय खोन हाग्राया गुबुनखौ खोनाबाय नङा होनबा दा आरो बै सासेनो गुबुन माने एसे सोलायनानै खोन्थाबावबाय दा बेफोरबादिनो थाखो थाखो लारि लारि माने फंसे ओंखारनाय बाथ्राया माने ओ थाखो थाखो गुबुन गुबुननि खोमा खोमा हाबोब्ला माने गोसार लाङोबा माने ओ बेलेग बेलेग जालाङो बेबो होनजायो जेनेबा आं बुंदोंमोन आं ओंखाम जादों सासे सोरबा सासे आं जायनि सिगाङाव बुंदोंमोन बेयो खोनागोन आं ओंखाम जाखांबाय बिदि होननाय
औ औ औ नंगौ नंगौ नंगौ।
माने मोनफ्रोमबो साफ्रोमबो खोनानाय बाथ्राखौ सैथो होननानै बुंनो हाया मानो होनबा जों मे-मे जों मेगनजों बा गाव नुथाराब्ला जों गुबुननि गुबुननि बाथ्रायाव बांद्राय फोथायनाङाबा बांद्राय माने बे जे नंथारगौ बेखौ जोङो मानिनानै लानो नाङा। जोङो थारखौ मोनथियोब्ला मोनथिनो लुगैदोंब्ला ओ निसय बै जाय सुबुङा बुंजेेनदों। बे सुबुं बे सुबुंनाव माने एसे सुलुं लानाय बा मोजाङै सावरायलायनायनि गेजेरजों माने मोजां प्रपार माबा मोनसे ओ जे खोथाखौ बुंदोंमोन। बेखौ जोङो मोनथिनो हायो दा नों नोंथाङा आरो मोनसे अनला खारियाव आगान थाया बेफोरबादि सोदोबबो दङ दा नोंथाङा बेखौ एसे फोरमायनानै होबावदो अनला खारिया मा आगान थाया बे सोदोबजों ओ बेखौ माबोरै माबोरै रुजु रुजुनाय जायो माने
अनदला खारियाव आगोन थाया नङा होमबा?
औ औ।
दा अनला खारियाव आगान थाया होननाय बाथ्राया जोंहा जाय सुबुङा बा जाय मानसिया अनलाया जेरै लाव लाव
औ
आ अनलाया जेरै लाव अब्लााव बेयावहाय सासे सुबुङा गाब्लाबो जे मोनसेबो आगान थाया
औ।
औ दा बे बैबायाददि बै बाथ्राजों जाय मानसिनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय बियो अनला खारिै बायदि माबा मोनसे मावखांनानै माबा मोनसे भुहुल हाबा मावखांनानै माबा मोनसे सानफिनोब्ला बे उननि समावहाय मोनसे नों नोंनि साननाय नोंनि मावनाय दांनायखौ नों मावखांनानै उन समाव आं सुद्रायनोसै होननानै साननानै लायोबा बै गोरोन्थि खौ लानानैनो था बै गोरोन्थि बाथ्राजों मावफ्लांनायखौ लानानै जोंङो नैबे बाथ्राखौ मिथियो। बुंनो हायो जेनेबा अनला खारियाव आगान थाया बा नों मावखांनाय खामानिया उनाव सुद्राय जाया होननायफोरबायदि दा बै बाथ्राजों जोङो बे बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजों जोङो बेखौनो बुजियो जे नोंनि मावनाय दांनाय नोंनि साननाय हनाय नों जिखिनि हाबाखौ मावखांबाय नों जिखिनि खिनि हाबा हाबाखौ मावगासिनो दङ बै हाबा हाबा मावनाया मोजां जा गाज्रि जा नों जिखिनि खेबसे मावबाय बे उनाव फिन सुद्रायजाफिना जेरै अनलायाव आगान थाया जोंनि सुबुंनि हाबा मावनाय सुबुंनि खामानि दामानि मावनाय बेयो उन समाव नैथि खेबनि थाखाय सुद्रायजाया होननानै बेयावहाय जोङो बे बाथ्रा भावनि गेजेरजों मिथियो।
औ औ औ अब्ला अब्ला जों फोजोबनायनि लामायाव थांनोसै नामा?
औ औ औ
औ टाइमाबो जाबाय।
औ औ दे दे नोंथां।